हेलौ
औ नोंथां
हेल' नोंथां औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दासान्दि?
औ आं दासान्दि ओरैनोसो दंथ'यो नोंथां जिरायगासिनो
औ नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु लानानै फैदोंमोन आं
औ औ - थां सोंना
नोंथाङा औ नोंथाङा दानाय लुनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
जेनेबा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' गिबियावनो ओ जोंनि सुबुंफ्रा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा बा दाानाय लनाय ऐ याव जोबोद गोरों होननानै जोङो मिथिखादों नङा होमबा मिथि खायो आगोलनिफ्रायनो जोङो गासैबो खुगानिफ्रायनो औ आबै आबौ बा जे जमोननि खुगानिफ्रायनो खोनादों जेरै आसागि बैसागोनि सल'बाथाखौ जों खोनाखादों बिथांमोनाहाय बेफोरबायदिनो
बिथां सानै जेनेबा बिब' बिनानाव सानैया बेफोरबायदियैनो हि जोबोर हि दानो गोरोंमोन आरो लोगोसेनो गावसोरनि सेरजों दाउ बिनाय बा बेफोरबायदिखौ नुयोब्लाबो थाबनोहाय माबा ओ आगर एरखांनो हायो गावसोरनि सियावहाय होननानै जोङो सल'बाथा जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौ 'मोननिफाय खोनादों नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बेफोरबायदिनो जोंनि सुबुंफ्रा ओ गासै ओ गोदोहायथ' गासिबो जोंनि आइजोफ्रा हि दानायाव जोबोर आखा फाखामोन आरो गासिबो आइजोफ्रानो हि दानो गोरोंमोन आगोलनि न'आव हि दानो रोङाबाथाय औ बायदिसिना ओम बेफोरबायदिनो हि दानो रोङि सुबुंखौ आगोलोहाय बारा एसेबां माबा सानामोन ओमबा हाबा हाबा जानायबा माबा बेफोरावबो एसे प्रब्लेम जायोमोन बा एसे ए माबा जायोमोन आरो गोदोनिया नाथाय दानि जुगाव औ दानि जुगाव बांसिन सुबुङानो बेबायदि जेनेबा बेखौ गोबाङा दा बांलिया आरो लोगोसे जोंनि हि दाग्रा थावनिबो ओंखारबाय नालाय बेवहाय जाय जायहा हि यो बेसोर गासिबोहाय बेवहाय जमा जानानै दायो आरो मोसिन ओखारबाय नालाय जोंनिया बायदिसिना मेसिनजों लोगोसे खानसेयावनो जोङो गांथामबा गांब्रै बेनिबो बा रा जोङो दख'ना दिहुननो हायो नङा होमबा नोंथां?
सुबुंङै एसेबां खस्थ' औ सुबुङा एसेबां खस्थ' खालामनो नांलिया बेवहाय जोङो मेचिन खौ नायबानोबा जों सुइसखौ होबानोबा ओ बेफोरबायदि खालामबानो जोङो जायो दानि जुगाव बेफोरबायदिनो बेखौ दिहुननो हायो बांसिन जों आखायजों दालियानो नाथाय जोंनि औ जोंनि हारिनि नि सिनथि महरै जोंनि आइजोफोरा खायफा आइजोफोरा दाबोहाय ओ खायफा नङा एसे बुरजायैनो दं गोबाङैनो आइजोफोराहाय गावबा गावनो हि दानानै मोजां मोनो दासिमबो आरो लोगोसेनो जोंनि न'खरनि औ न'खरनि न' सुं जोङो बे हिसानसालिखौ जों खालामना लायो आरो जों ओ सम मोनबानोबा एसे माबाबानो जोङो खौ दायो आरो जोंनि आइजोफोराहाय गोदोहाय बेफोरबायदिनो गोबां बिखौ दानानै ग जोंनि आइजो हिखौ बायामोनानो होननानै बुंजायो गोदोहाय। ओ गासैबो ओ सिख्लाफोरानो जा बा आइजोफोरानो जा बेफोरबायदि लोगो नां नै लोगो नांनानै बा ज' जानानै बेफोरबायदिनो ओ हिसान लायो खनसे लागैनो जोंनिया नैजि बा थामजि बेफोरबायदि जोंनिया गामसा फा गामसा बा दख'ना थावसि बा बेफोरबायदि जोंनिया लायोमोन आरो लोगोसेनो बेफोरबायदि दायोमोन आरो गावसोरनो बेखौ गानोमोन आरो नोंथां। आरो जोंनिया औ बेफोरबायदि नाथाय दानि जुगावथ' जों औ दानि जुगाव जोङो बा बांसिनानो जोंनिया न'आव गाननायहाय जोङो दख'ना जायखौ जोङो दखना अग्रं होननानै बुंनाय जायो बेखौथ' गोबांखौनो जोङो बायनाय नुनो मोनो दानायखौ बारा नुबांलियानो नङा होमबा।
औ औ।
औ नंगौ।
बिदिनो माने गोदोनि मानसिफोरा माने बायदिसिना आगरफोरखौबो गावनि आखाइजोंनो एरखांना गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो जों
औ नों
औ।
नाथाय औ दानि जोंनि जा गोरलै गोरलै आइजो फोरबा ओ दानि मुगानि जाय सिख्लाफोर बिसोरोहाय ओ गोबां बेफोरबायदि आगर एरनाय बा माबानायफोरखौ बाराहाय जेनेबा रोंबां गैया आरो जेनेबा दानि जुगाव ओ फरायनाय बा सोलोंथाइबो जुग नालाय बेफोरावहाय थांबाय मा माबाबाय औ गोसो होयो। बेफोरावहाय जोंनिया बारा सम मोना आरो। नङा होमबा नोंथां बेफोरावहाय बारा सम मोननो नागिरा। थेवब्लाबो आंनि बादिबाथाय जोंनि जेनबा बेखौ मोनसे मोनसे जोंनि थाखाय रोंना थानाया मोजां। बेनि थाखायनो न'आव जोंनि बिमा बिमाफोरा बा जोंनि गिबिफ्रा बिसोरोहाय बेखौ।
था माबानानै जुदि बानायनानै होयोब्ला जुदि गावबा गावनि फिसा बा गावबा गावनि फिसौखौ जोङो फोरोंनानै दोननो हायो बा गावनि आन्था जोंनि जोंनि नेरसोनथि महरै थालांगोन बा रोंना लानाया मोजां होननानै आं सानो आरो। नङा होमबा औ नों नोंथाङा मा सानो?
औ आंनि बायदिब्लाथ' दानानै गाननांगौ। जेनेबा जानानै गानोब्ला जियाबबो साबसिन ओंखारो आरो मेसिन सिनाव दानाय एसे आलदा जाखायो औ बिदिनो हायोब्ला आरो
औ गोबाबो जायोलाय
औ
औ
आथिखालावथ' दख'नाखौ एसेबां माने गोबाबाबो जिबाबो माने बायनानै गाननो हानाया एसे दानानो जादों आरो माने एसे खमानो माने द खनानै बेसेना दाना बाजौ बाजौआवबो मोननो थांबावलियासो। ओरैबायदि दाम गोसा जाबोनदों बेफोरो माने जोंनि माने मानसिफोरा मावनानै लायो। बिनि जाहोनावनो बेफोरबायदि जादों आरो
औ नंगौ नोंथां आरो लोगोसेनो ओ बेफोरबायदि बेसि बा सिफोरनि दामा बांलांनायनि सायावनो जेनेबा बांलांगासिनो। दं गोबां सुबुङानो बायनोबो हाया बा बेफोरबायदि आरो दानि मुगायाव थ' जेनेबा जोंनिया ओ माबालायनायनि मुगासो जानानै दङ नोंबो गानगोनबा आंबो बायनानै गानगोन बायदिसिना जोंनियाव थाम रोजा नै रोजा बा आ दाइन रोजा जि जाहालसै जनैबो सायाव जोंनिया बेफोरबायदि दख'ना दङ नङा होमबा नोंथां।
औ औ आथिखालावथ' हाबाफोराव औ दामि दामि गाननायखौ खौ नुनो मोनो पार्टनि गाननायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां आरो खायफा सुबुंङा बेफोरखौ जेनेबा बायनानैबो गाननो हाया आरो लोगोसेनो जोंङो जुदि बेफोरबायदि हिनि मोनसे जेनेबा आइजोफोराहाय बेफोरबायदिनो जुदि जा जेरैहाय जोंनि बर' ओ बर' बुंनो थाङोबा जोंनो खुवलकुसिबियावनो मोनसे हि जाग्रा थावनि होननानै बेखौ जोंङो मोनथियो बा मुंदांखा नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो जुदि ज खालामना ज' जानानै जुदि मावनानै हि दानानै जुदि फाननो हायोब्ला दानि जुगावबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो न'खरखौ बेजोंनो सुंख'नो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ नोंगौ
जोंनाथ' गोदोनि माथानि अग्रं माथानि दख'ना बे फोरथ' एसे माने दानाय खौ जों नुनोनो मोनलिया बेफोरखौ दायोब्लाबो बै दाग्रा जेनेबा थावनि बे फोरावसो दानायखौ नुनो मोनो आरो न'फोरावथ' जोंना दख'नाखौ दानायखौ नुनो नो मोनलिया दाबाबो फिसा फिसा बुस्थु ओरैनो जि मोदोम हुगारनाय जि बा गामसा बेफोरबायदिखौल' दानायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालनि मानसिफोरा एसेबां खस्थ'बो खामनो हाया जाहैबाय‌।
औ आरो लोगोसेनो गोदोनियाथ' जोंनि आबै आबौ आजै आजौ मोना बेफोरजोंथ' जोंनिया न'आवनो लाथा एम्फौ फिसिनानै बेफोरनिफ्राय ओ खुन्दुं लुनानै थुननानै ओ बेफोरबायदिनो बायदिसि दा जोंनि इन्दिहिबो आगोलोहाय गोबां ओ न'ङावनो बा बानायनानै न'आवनो दानानै बेफोरबायदि गानोमोन नाथाय दानि जुगावथ' जोङो इन्दिहिखौ बायनोबो हालिया
औ इन्दिनि जिखौथ' गाननोनो मोनलिया गोदो न'आवनो थावख्रि बा गोदो न'आवनो खुन्दुं बानायनानै दानाय जा जायोमोन हेल' नों
औ दानिया जों बेफोरबायदि बायदिसिना लाथा एमफौखौ फिसिनोबो बा नुबांलिया गोबां गैया साफ्रोम न'खर होननानै बुंबाबो गाज्रि जानाय नङामोन नाथाय दानि जुगावथ' जोङो आरो बेफोरबायदि ओ खुन्दुंखौ न'आवनो जोङो फिथोबखो माबानानै जोङो खुन्दुंखौ थावख्रि लुनानै दिहुननानै हि दानाय बेफोरखौ जोङो नुनोनो थांलिया नोङा होमबा जोङो बायदिसिना बेफोरबायदि एम्फौखौ फानो बा फिथुबखौ फानो बेफोरबायदिसो खालामो नोङा होमबा न'आवनो दानानै दिहुननायखौनो जोङो नुनो थांलिया
औ
औ
आथिखालनि मानसिफोरा आरो एसेबां समबो गैला बयबो गावबागाव समाव माने बेस्थ' थायो बयबो स्कुलाव थाङो सोरबाया साख्रि मावो सोरबाया बिदिनो बायदिसिना फालांगियाव हमबाय बेफोरबायदिखौ गारबायानो बुहुतानो
औ औ बेफोरबायदिनो जायो आरो जेनेबा समजों लोगोसेथ' जोङो गोरोबलांनो गोनां जाखायो नालाय नोङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथां
औ औ
खमाबो जासिगोन जोंहा
औ होमब्ला उनफोराव सावरायसिगोन नामा नोंथां
औ उनफोराव नोंथांजों आरो सावरायबावगोन
औ दे होमबा जोबोर जोबोर गोजोन औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय उम
औ